हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ औ ओ आङो औ खोनादों आङो नोंथां जों आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन नामा
औ सावरायजागोन
औ ओ जोङो होनबा सावरायलांनोसै ना
औ
जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला आबादनि बागै सावरायोब्ला जों बुंनो हायोदि बर'फोरा आबाद गाहाय हारि नङा होमबा
औ नाेंगौ
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा आबाद मावना जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो
औ
आबाद मावनायखौ जों दैज्लां बोथोराव गुबुन आरो मेसें बोथोराव जों गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय दैज्लां बो बोथोराव माइ आबाद मावनाय नुनो मोनो।
औ
माइ आबाद मावनाया एयाव जेरैहाय। जोङो गिबियाव हालेवजेननायनिफ्राय लानानै गसा लानाय नांगोल जांख्रा बाख्रि गायखन्नाय बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ नुनो मोनो। नङाहोमबा।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो मेसें बोथोराव सबायाइ बेसर लाइ लाफा मैगं थाइगं गायनो हायो। बेनि अनगायैबो मेसें बोथोराव आथिखालाव। एरिमाइ आबाद मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो नंगौना।
औ नोंगौ।
दा नोंथांनि बादिब्ला बे आबाद मावनायनि गेजेरजोंहाय मा मा मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा मा सानो एसे फोरमायजागोन नामा।
औ। फोरमायनो हागोन बिदिब्ला नोंथाङा। खोनासं।
औ।
जोङो जोंनि बर' हारिफ्रा गाहायै आबाद मावनानै जाग्रा हारि जेराव जोङो मोननै रोखोमनि आबाद मावो मेसेंनि आबाद आरो दैज्लांनि आबाद नङा होनब्ला। बेनि गेजेरावनो नों। ओ आंनिफ्राय मेसेंनि आबादनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों नङा होनब्ला।
औ नंगौ।
औ दा मेसेंनि आबाद होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङा फोरमायदों बिब्दिनो मैगं थाइगं आबाद फसलफोरनि आबाद जेरै बेसर सबाय आरो बिथिं लाइ लाफा बायदि रोखोमनि। नि गोथां मैगंफोरनि आबाद मावनाय नङा होनोमब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
फोरजों जोङो गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो रां आरजिनो हायो। जेरैहाय जोङो। ओ सबाय बेसरफोरखौ जोङो फोना। नानै जोङो बिनि फिथाइफोरखौ जों फाननानै जोङो गोबां रां आर जिनो हायो। बेफोरनि गेजेरजों जोङो न'खर सुंनो हायो। न'खरनि आं खालफोरखौ सुफुंनो हायो गथ' गथायाइफोरखौ जोङो फोरों मोजां फोरोंथाइबो होनो हायो नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां
औ लोगोसे जोङो फिसा फिसा मैगं जेरै लाइ लाफा ओ बिदिनो मेसेङाव जाखिनि मैगं मोनो बैफोरखौबो जोङो मोजाङै आबाद मावोब्ला जों मुलाम्फानि थाखाय आबाद मावोब्ला जोङो फालांगिनि थाखाय मावोब्ला बेनिफ्रायबो जों गोबां रां आरजिनो हायो जेरै जोङो लाइखौनो जुदि जोङो ओ जानायनिल' आन्था नङा लासे जोङो से बिगा बा खावसे बिगाफोर गायनानै जोङो बेफोर खौ मोजांहै हाथाइ गला बाजारफोराव फानोब्ला जों गोबां रां आरजिनो हायो लाफा बेबायदिनो ओ मेसेंनि मैगं होननानै बुङोब्ला जेरै ओ आङो मैसेंनि मैगंफोरखौ बांद्राय गोसोआव गैया बेखायनो माने बुंनायाव एसे थानजादों बेफोरबायदिनो आरो औ मेसेङाव जाखिनि मैगं मोनो बैफोरखौ जुदि जोङो फालांगि महरै जों मावोब्ला फालांगिनि थाखाय थाखाय जों गायोब्ला फैयोब्ला जों बैफोरनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो बेफोरजों जोङो न'खर संनो हायो जोङो जोंनि नांगौ थासारिखौ जोङो सुफुंनो हायो आंखालखौ फोजोबनो हायो बेखौ आं सानो
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन दा जोंनि ओनसोलाव होननानै आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव गाहाय माइ आबादानो जायो माइ आबादखौनो खालामो आरो मेसें बोथोराव होननानै बुङोब्ला जोङो गाहायै माइ आबादखौथ' जोङो जोंनि ओनसोलाव बांद्राय गायनाय जाया जेरै बर' माइ नामा बेफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव आं गोबां गायनाय नुवाखै सासे सानैया गायनाय खौ आं नुनो मोनदों थेवबो गोबां नङा बेबायदिनो मैगं थाइगंफोरनि आबादफोरा बांसिनै जायो जेरै फाथो सबाय बेसर बेफोरबायदिनिया गोबां जायो आरो मैगं थाइगंनि आबाद बेफोरखौ बांसिनै मावो बेफोरखौ फालांगिफोरनि थाखाय बांसिनै मावनायखौ आं नुनो मोनो
औ आरो सिगांनि आरो दानि आबाद मावनायनि गेजेराव माबाफोर सोलायनाय नुनो मोनदों नामा
औ बेखौ सोलायनाय नुनो मोनदों आबादनि बेलायाव सोलायनाय नुनो मोनदों होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे खोथाखौ नोजोर होनांगोन जे जोङो सिगांनि आबाद मावनायफोराव आरो दानि आबाद मावनाय मावनायफोराव जोङो रासायनारि हासार फोर बाहायनाया गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों नङा होनबा जेरै सिगांनि समफोराव जोङो आबाद फोथारफोराव रासायनारि रासायनारि हासारफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनामोन आरो बायनानै गुबुन गुबुन कारखानानिफ्राय लाबोनाय फेक्टरिनिफ्राय मोननाय हासारफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनामोन जोङो गाव न'खरावनो मोननाय गोबोर हासारफोरखौ बांसिनै बाहायनाय नुयोमोन आरो गोदोनि समाव गोदान हाफोरा बांसिनै हासार गोनां हा जायोमोन नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ नाथाय लासै लासै जोंनि हाफोरा ओनसोलनि हाफोरा हासार गैयि जाबोनायनि जाहोनाव जोङो बायनानै मोननाय रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनो गोनां जादों माखासे लोगोसे माखासे आबादारिफोरा बांसिन फसलनि मिजिं थिनानै बा आबादा मोजांसिन जानायनि जाहोनाव गोबां हासार बाहायनाय जायो आरो मुलिफोर बाहायनाय जायो जाहाथे बे आबादा गाज्रि जाया आबादखौ जोङो जाबायदि खस्थ' खालामदों बेनि फिथाइखौ मोनफुंनायनि जा मोनफुंनायनि मिजिङाव गोबां रोखोमनि मेडिसिन बाहायनाय जायो हासार बाहायनाय जायो बेफोरखौ जों नुनो मोनो दानिया
औ नंगौ
नङाबा औ दा बेफोरनि गेजेरावनो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानोना?
औ बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बदिनो जोंनियावहायबो माने ओ सिगांहाय बांसिन माने आबाद मावनायखौ सिगांनिख्रु दा बांसिन जौगानायखौ नुनो मोनो आरो सिगां जेरै नां-नांगोल- जों हालेवोमोन आबाद खौ बांद्राय माने बांद्राय मावनो हायामोन आरो समनि आंखाल जायोमोन ना आरो जेनेबा बोथोरजों बो बोथोरजों लोगोसे खारफानो गोनां जायोमोन ओ दैनि बेलायावनो जा दा जायखि जाया ओ मुलिफोर बाहायनायनि रासायनारि जिनिस बाहायनायनि बेलायावनो जा बा दानिया नाथाय मा जोङो हालेवनायावबो जोङो ट्रेक्टरजों हाल एवो बा खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां हा हालेवनो हायो आरो आबाद औ आब- बेनि थाखाय दै नांगौ जायोब्ला जोङो मेसिन जों सारनायनि गेजेरजों दै खोव होनो हायो आरो हानायाबो बो जों मायखौ आथिं आथिखालाव मेसिनजों हानाय नुनो मोनो बेफोर खम समनि जाहोनाव जो बेफोर खम समनि गेजेरावनो माने जोङो गोबां आबाद आबाद फसलफोरखौ मावनो हायो आरो बे फोरफोरखौ नुनो मोनो दा
औ नोंगौ बे सेैथौ मानो होनोब्ला जों सुबुं माहारि फोरनि आखाइायाव दा गोबां खम सम थायो नङा होनबा आरो बयबो सुबुंफोरा खम समनि गेजेरावनो मावनो हानायखौ नागिर- यो नङा होनब्ला मानो होनोब्ला जोङो मोनसे आबादावनो नांथाबबाय थायोब्ला मोनसे खामानियावनो नांथाबनानै थायोब्लाथ' गुबुन हाबाफोरखौ जों मावनो हानाय नङा नङा होनबा जायनि जाहोनाव जोंओ ओ द' दाननि द' साननि खामानिखौ जों सानसेयावनो मावनो हानायखौ नागिरो जोङो से दाननि हाबाखौ जोङो सप्ता मोनसेयावनो मावनो हानायनि राहाखौ नागिरो नङा होमबा
औ नंगौ
औ
बाबो
दा बेनि गेजेराव नोंथाङा माबाफ बुंनो दंबावो ना?
औ नोंथाङा बे आबादनि माने आबादनि माबायाव मुलि जे बाहायनाय जायोना बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा माने खहा जायो बा मुलाम्फा जायो?
बे आबाद फोथाराव जों मुलि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोंङो बांद्राय थ' जोङो आबादखौ नायोब्ला आबादनि सायाव खहा जानायखौ नुनो मोना। नाथायबा जोङो आबाद फोथाराव बा आबाद फसल फोराव जों बांद्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मुलि बाहायनायनि जाहोनाव जों सुबुं माहारिनि देहायाव गोबां बेमार आजार सोमजिनायखौ नुनो मोनो सुबुंफोरा बेमार आजाराव गोग ग्लैनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ आ जो जोंनिया समा जाबायमोन नामा नोंथां?
औ
हेल'